हेल' हेल'
औ
ओंखाम संदों
माबा बेदर बेदर दाउ बेदर दाउ बेदर संगासिनो दं बिदै दाउ बिदै
ए
राजालायानो जाय
राज जेथालाय ब
ओ बिदि्रि गैया बबावबा थांदोंथाय बबावबा थांदों न'आवनो फैयाखै। बे एसेयावसो दं दाम मोन दि उनावसो मसारालाय
फ्राय
हा मा होनदों? खोनायाखैहाय औ खोनानो नागिराखै।
ओ हरदोंमोन दहाय
हेल'
दहाय हरदोंमोन उम ओइ खोनादों। दहाय हरदोंमोन
ओ
ए दहाय हरदोंमोन। खोनायाखै नै बोरैबा खोनाय बोरैबा खोनायाहाय मानोथाय
उम नेट गया से संख'वाखै ओहो संखा'ङाखै मोनाखै फैयाखै गैया
सुखुम मोनलायफैयाखै सिखखौ मोनफैयाखै
सिखौ मावनो फैयाखै फैयाखै गैया बिसोरबो फैयाखै बिसोरबो गैया। उखलियााब गैया दै होनो आङो हराखै
दै गोदां हेल'
हम
माथो खोनायासै
आं खोनादों माथो
खोनाया बोरैबा खोनाया दसेनो खोनायो दसेनो खोनाया।
ने प्रब्लेम ने प्रब अल'खा अल'खामोनालाय मा खबर अल'खामोन फैबाय दा।
ओहो अर गैया जेबो
हा बर'खा फैबाय दां माथो न'आव?
उम
ए अल'खा फैबायदां माथो होनदोलांं न'आव
ए फैबाय दा फैनानै दह जोंनाव बेरायबायबाय फैदोंमोन साहा लोंलांबाय अनजना मोनबो फैदों अनजनायाबो फैदों अनजनाय बिनानाव फैदों
ए
जोंनाव दहाय बेरायफैदोंमोन साहा लोंलांबाय मोनाजासे गेलेनानै थांबाय
उम फाय आदैमोनालाय गासिबो मोजाङैनो दं?
उम मोजाङै दङ'।
ए खौलायालाय मा खबर?
बेहाबो मोजाङैनो दं।
ए। हिन्जावलाय फैथाराखै नामा बेना?
फैदोंमोन दाख्लि माइ गायनायाव। साननै सानथाम थानानै थांबाय। ओंखाम संफैदोंमोन। उम साहा फुदुंफैदों, ओंखाम संफैदों। ओमफ्राय
ओमफ्राय
रावबो जेबो जायाखै निंस्रा?
ओंहो।
लाजाया लोमजायाखै?
लोमजाखै।
राजाया लोमजायाखै?
ओंहोलै।
मा?
माबामोनालाय रायना फैथाराखै जोंनाव?
फैयाखै गैया माइ गायदों बिस्राबो। माइ गायदों बै बिघाजिंनिखौ मैया। ना हमना लांदों खांख्राइ हमना लाना थांदों।
हा?
गायखाङाखै बिहाबो दाबनि दंबावो गायनो ओरै ओरै दङ'। जोंहानिखौबो गायाखै।
हेल'। खोनायासैलाय खोनायाखै माथो अबाव थादों?